हेल'
औ नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
औ
अ नोंथां
औ दायो ओरैनो फ्रियाव जिरायनानै दङ नोंथां
औ औ नोंथां ओ होमबा जोङो जेरै गुवाहाटि नोगोरमानि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै नोंथां जों बेयाव ओ माखासे थानाय जेनेबा जोंनि मानोना जोंनि आसाम रायजोनिनो बियो मोनसे ओ राजधानि बा राजथावनि जाहैबाय नालाय जों बिनि बागै एसे सावरायनोसै नोंथां मा मा जोङो दङ बा खाथि खालायाव मा मा जोङो नुनो मोनो आरो बिनि एसे हालोद माने बे नोगोरमानि थासारिफोरा माबायदि
नंगौ नोंथां नंगौ
औ
बेथ' जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि गुवाहाटि नोगोरमाखौ जोंनिनो आसामनि बिखा एबा गोरबो होनानैबो लानो हायो। ना नोंथां औ जायखौ गासै जोंनि माखासे स्ट्राकसारफोर खामानि होन बबेबा जायगायाव दालां बबेबा जायगायाव माबा मोनसे दैबाना जानाय नै बैफोरनि फानफोरखौहाय माने बे गुवाहाटि थिनो गोरमानिफ्रायनो नाहरजोबनाय जायो होननानै बुंब्लाबो बाराद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो
औ माने सारा सारा आसामखौ सामलायग्राया जोंना बेयावनो
नंगौ नंगौ आरो नोंगौ नंगौ
बेबायदिनो नोंथां जों गुवाहाटि नोगोराव एबा हाबनानै नायोब्ला गिदिंनानै नायोब्ला एसे बेरायनानै नायोब्ला बेखौ नुनो हायो जे माने गोदोनिफ्राय सिगांनिफ्राय नै दासिमाव गोबां रोखोम सोलायबोनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ माने गोरोबला एसेबो औ
जेरै जों एसे आगोल बोसोरनै बोसोरथाम एबा गोबाव समनि सिगां जों थ थांनानै नुहैयोमोन माने जोंहा बे जायखौ बुङो बुरलुंबुथुर दैमा बे दैमानि सायावबो दलाङा जोंहा गुवाहाटि नोगोराव थांग्राया ओरै गंसेल'मोन मइेन हाइवेजों नाथाय दायो जोबोद माने बुंनो थाङोब्ला समायना रमायना आरो गंसेबाव माने गोदान दालां ना दालां बानायनायखौ नुनो मोनबावसै आरो नोंथां औ बे गोदान दलङाव जायखौ जों गोबां मानसिफोरानो माने सावमुफोर जायखौ फट' सेबखांनायखौ नुनो मोन्दों आरो नों
औ नोंगौ
बेजों लोगोसे जों गुवाहाटि नोगोर बायदियाव हाबनानै नायोब्ला जों ओरैबायदि नुनो मोनो माने जुनारसालिफोरखौबो नुनो मोनो जों जाय जाय जोंनि गामि ओनसोलाव एबा जायगाफोराव माखासे मैहुर खालामनानै फोजोबस्रांनो नागिरनाय बै माखासे जिब जुनारफोरखौ जोंनि गुवाहाटि नोगोरनि जुनारसालियाव बुथुमनानै दोननायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा
औ नंगौ
बेखौ जों गामि ओनसोलाव नुनो मोना बै फोर नुनो मोननि जिब जुनारखौ जों जेरै बैफोरबायदि जुनारसालियाव नुनो मोनो जेरै गान्दा जेरै गलेरफोरखौथ' जों गामि ओनसोलाव फ्राय नुनो मोनलाना नोंथां औ माने बैफोरखौहाय जोबोद समायना रमायना समायना जेरै मोख्रानिफ्राय लानानै दाउरायनिफ्राय लानानै जेरै जिबौफोरखौबो जोबोद मोजाङै नुनो मोनहैयो आरो नोंथां बबेबा दुमथेनानै दोननाय बारि खालामनानै दोननाय बेफोरावहाय दोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
रोखोमनि दाउसेन दाउला एम्फौ एनला नै बैफोरखौहाय नुहैनो मोनो आरो नोंथां आरो बायदि रोखोमनि गाब नाय बेफोरखौहाय जों नुनो मोनफैयो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे गुवाहाटि नोगोरनि एसे माखासे जायगाफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां आं माने ओ गुवाहाटियाव थानायाबो एसे गोबावैनो बावबाय नालाय नोंथां माने गोबां ख'ना-खनला बेरायबाय आं नोंथां ओ गुवाहाटिआव ओ जेरै जों माने आं जेब्ला फैजेनदोंमोन अब्लानियाबो इस समाव माने एसेबां बेबायदि गैयामोन आरो नोंथां बेफोरबायदि दायोथ' खौ जोङो नायनो मोनला ओ ओ दावबायनो जों बा गारिजों हान्थिब्लाबो माने गोबां गारिनि होंगो दोंगोजों माने
नोंगौ
गारियानो खारनो हायामोन आरो एकदम ससे थांनोब्लाबो जोङो बा जि मिनिटनि लामाब्लाबो जोङो बेयाव से घन्टा गाहाम बा खावसे ओ घ घन्टा गाहाम जोङो माने गारि जों बा गारियाव थानांगौ जायोमोन जों थांनांगौ जायोमोन ओ दायो नाथाय ओ जोङो दायो नाथाय बेफोर फोरो एसे सेबाय आरोना नोंथां मानोना बे नोगोरमायाव गेजेर गेजेर जेरैबो माने ओ फ्लाइअभार बेफोरो जाजोब्बाय आरो नोंथां बिराद माने बिराद माने नायनोबो मोजां नाङोसै बा नुयोसै ओ लोगोसे जोंनो बे गारिनि बांद्राय होंगो दोंगो ओ जाम जानायाबो इसे खमायसै आरो खमायबाय माने गारिफोरखौ आरामनो स' सालायनानै थाबनो थांनो हायो एसे थाबनो फैफिननो हायो बेबायदि आरो नङाबा बिराद खस्थ' जायोमोन औ बेबायदिनो जोङो बे दैमा बुलुंबुथुर दैमानि सेर सेर बेरायनो हायो आरो दाथ' बे ओम माखासे पार्कफोर दङ' बेराय थावना जेरै ब्रह्मपुत्र रिभार फ्रन्ट होननाय ओ पार्क दङ' बेयावबो जोङो दैमा गरायाव बे बुलुंबुथुर दैमानि सेरावनो नालाय जोंङो बेयाव जिरायनानै बिराद मोजां ओ माने बार लाजानो हायो आरो खोलो खोल़ो ओ बार लोगोसे बिथिं बुरलुंबुथुर दैमानि स्राय स्राय बोहैनाय बेफोरखौ नायनानै बिराद गोजोननाय मोनो आरो बैयाव हाबैबा नोंथां औ ओमफ्राय आरो जोङो बैयो औ नोंथां बुंलाय
ओ ओरैबायदि माने ओ ससियेल मिडियायाव एबा माखासे रिपर्टारफोरनि गेजेरजों गोबां माने फेसबुकफ्राव टुइटार इउटुबफ्राव नुनो मोनदों आरो नोंथां बे ओ जे गुहाट थि नोगोरमानि बे लामा गेजेर गेजेर फुल गायनाय बिबार गायनाय नैबेफोरो माबोरै सोलिना सोलिनानै दङ' नोंथां नोंथाङा माने गुहाटि नोगोराव थानाय हिसाबै आं नोंथांनाव ओ सोंनाय जाबाय आरो नों
औ नोंथां औ सिगाङाव बे नोंथां सिगाङावबो खोनसे बेबायदिनो ओ गायदोंमोन आरोना।
औ नोंथां।
हा मा जादोंमोनथाय बे समावबो माने गोबां बेलेग बेलेग गुबन गुबुन हादोरनि माने ओ हादोर बेंगिरिफोर फैदोंमोन आरोना जेरै सि खनसे जादोंमोन जिटुइनटि सामित बि। समावहाबो माने बेबायदिनो गोबां बिफांफोर ओ समायना समायना बिबारफोर गायदोंमोन आरो ओमफ्राय गायनानै नाथाय थादोंमोन गोबावैनो एसे थादों समायना रमायना बायनानै जानानै नाथाय उनावहा बै मेसें बोथोराव दै। मोनहैया नालाय अखा हाया बैफोरनि जाहोनाव माने गो गोबाङानो थैजोबनानै थांनानै बेबायदि लांदां जादों आरो। ओमफ्राय गोमालां बोजोबदो बेनि उनाव फिन नै बावैसो सिगां। ओ बिदिनो बबेबा हादोरनि फैगौमोननो ओ माबा बेंगिरि बा रायजो आ औ नंगौदां नंगौ नंगौ नोंथां बेनि थाखायनो बिराद माने दायो गुवाहाटि नोगोरमाखौ बिराद स माने साजायदोंमोन आरो। ओ लामा बे लामानि लामा लामा। बायदिसिना ओ गोमो गोथां बिबार। गायनानै ओमफ्राय जों आरो लामानि सेर सेर साइद जों बायदिसिना बिदिनो ओ। माने समाय होग्रा बिफांफोर ओ गायदों आरो। गायनानै बेबायदिनो दङ नोंथां दायो ओ माने मोजां। नुदों आरो दायो नायनानै थाङोब्ला बेरायनो थाङोब्ला ब्ला थाबाय लांङोब्ला। जों गारियाव ओ गाखोनानै थाङोब्ला माने मोजां। बिराद मोजां नुलाङो आरो समायनानो। लामा लामा बेबायदि नोंथां औ ओमफ्रायथ' खाय से खायसे बिबारफोरा बारनायजों बिराद मोजां नुयो।
थाङोब्ला दावबायारिफोरनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद मोजां आरो नोंथां समायना रमायना आरो बे। बजों लोगोसे आं नोंथांनाव मोनसे बुसथु सोंनो सानबावदों नों थां जेरै माने जों गोबां बै समनिफ्रायनो नुबोदों एबा खोनबोदों आरो मा खासे बिजाबफोरावबो फरायनायावबो मोनबोदों आरो माने। बै समाव बे गुवाहाट थि नोगोरा बर'फोरनि सोमोन नै बे खोथाखौबो जों खोनाबोदों आरो नोंथां। बेफोर खोथाफोरा माबोरै नोंथां।
औ बेथ' नंगौ नोंथां बेयो बर'नि माने मोन होननाया बा बर'फोर बिराद गोबां दङमोन होननाया। बेयो नंगौ नोंथां सैथो मानोना दाबो गोबां माने जायगाफोरा बर'नि नामावनो दङ जेरै माने बर'नि सोदोबजों लिरजानाय ना माने गामिफोरा बा जाय गामिनि मुंफोरा बेबायदि दङ आरोना। नोंथां जोङो बोरैजाय गरसखथिं माने गोबां नुयो। ओमफ्राय जोंबो आरो बे। जालुकवारिनि अ मुलुगसोलोंसालि जेरै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि। बेफोरनि खाथि खालाबो माने गोबां बर'फोर दङमोन आरो माने माखासे माने। नाथाय ओ दायोथ' गैला बर'। फोरा खारजोबबाय बेलेग गुबुन जायगायाव थाबाय। ओ बांसिनानो हाजो खर'यावसो खारखो खारखो थाहैबाय आरोना नोंथां ओ ओरैजायो सनाफु रनि हाजो बिथिं गरसकनि हाजो बे बेफोरबायदियावसो बारखो बारखो थाहैजोबबाय नोंथां बे मोजां प्लेनाव बा ओ माने एकदम गाहाय बा गुदि जों नोगोरमा गेजेराव गैला आरो बर'फोरा जों नुनो मोनला माने ख'ना ख'ना बै जाहारबारि बा हाजो सा बेफोर बेफोरावसो जोङो नुनो मोनसै आरो
नंगौ नंगौ माने बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि बर' हारिया हाजो खर खर माने संसार जाबोग्रा होननानैबो बुंनो हायो आरो नोंथां बिदिनो आरो औ औ
होमबा नोंथां औ सावरायनायखौ जोङो दोन्थनोसै नोंथां बेयावनो
जागोन नोंथां जागोन दे नोंथां